औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? अ बिदिब्ला नों बिथांखौ गिबियावनो ओ गोजोन मिनाबिलिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ ओ बावहरनाय थाबाय।
बावहरनाय थाबाय
अ बिदिब्ला नोंथाङा दायो ओ मा खालामनानै दं?
नै आङो हरनि आदार जाखांनानै दानदिसे ओरैनो लामा सेराव बार जागासिनो दं नोंथां।
अ नंगौना नोंथां बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो ओ दसे सम सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनाय होननानै सानदोंमोन नोंथां?
औ औ आं हायो थारैनो आं दासान्दि ओरैनो दंखायो नोंथाङा सावरायनो हागोन
थारैनो नोंथां ओ बिदिब्ला बर' सुबुं समाजाव अ बर'फ्रा गोबां ओ जिब जुनारफोर गोदो ओ संसार जाजेननाय समनिफ्रायनो गोबां जिब जुनार अ जिब जुनारफोर ओ फिनानै जिउ खुंबोनाय बेफोरबायदि राहा लामाखौ गोदोनि समावनो नुबोदों नाथाय आथिखालावबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोबां जिब जुनार फोरफोरखौ ओ फिनानै नखर खुंनाय बा नखर दानायखौ जों नुनो मोनो। गुबैयै जोंनि बर' सुबुं समाजाव बा बर' नखराव गोदोनिफ्राय ओ फिबिनाय जुनार होननानै बुङोब्ला जों अमा बा बोरमा बा जों दाउ हांसो बेफोरखौ जों गुबैयावनो बुंनो हायो। बेनि गेजेरावनो नों नोंथां आं ओ थिखालाव गोदो आरो आथिखालाव बर' सुबुंफ्रा ओ दाउखौ माबोरै फियो आरो आथिखालाव बे दाउ फिनायनि गेजेरजों ओ फालांगि गियाव बर'फ्रा माबायदि दावगानो हादों। बिनि सायाव नोंथांनिफ्राय ओ मिथिनो लुबैदों नों नोंथाङा आ फोरमायथियोब्ला
औ औ थारैनो आङो बेखौनो बुंनो सानगोन आथिखालाव माने दाउ जिथु दाउ दाउखौ फिनानै जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरैबायदि जोङो दाउखौ फिसिनो थाखाय जोङो माने दाउ फार्म बानायनोब्ला माने एसेबां रांनिबो गोनां थि जाग्रो आरो जागायनाय हिसाबै जों जागायनाय हिसाबै औ जागायनाय हिसाबै जों गिबियाव मा खालामनो हायो मासे दाउजो आरो मासे दाउला लाबोनानैनो जोङो जागायजेननो हायो बेनिफ्राय मा जागोन जोंहा मासे दाउनिफ्रायनो जोङो बिदै दैनायनि उनाव फिसा जानायनि उनाव बे बे फिसाफोरखौनो जोङो आरोबाव बिमा खालामनानै बेनि फिसाफोरखौबो जोङो मा खालामनो हायो बिदिनो बारायलांहोबाय थानो हायो आरो बेनि फिसानि उनाव फिसा इनि उनाव एसे बुरजा जायोब्लाथाय मा जायो जोङो दाउआ जुदि दाउ बिमाखौ एसे बुरजा दोनोब्लाथाय जोङो दाउदैखौ बिनि दाउदैफोरखौ फाननानैबो जों मा खालामनो हायो गोबां रां आरजिनो हायो लोगोसेनो मा जायो जोंना दाउ उन दाउनि फिसाफोरखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो होननानै आं बुंनो हायो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा औ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बाजाराव बा हाथायफोरावबो लकेल दाउनि बेसेना आथिखालाव गोबां बांबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो।
थारैनो नुदों।
लोगोसेनो आरो जोंना मा जाहैयो जोंना लकेल दाउखौ जिहेथु फाराम बानायोब्ला एबा गोबां फियोब्लाबो जोंहा मा आदारनि खरसायाबो एसेबां बांद्राय जाया होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोबा जोंहा गासैबो न'खरावनो मा थायो गावबा गाव बारि मोनसे थायो जेराव जोङो बेरा दुमनानै जुदि बे दाउफोरखौ एंगारना होयोब्ला मा जायो जोंना दाउफोरा गाव नि नांगौ जानाय आदारफोरखौ खावसे खावसे खावसे नांगौ जानाय आदारफोरखौ मा खालामो जोंना एम्फौ एनला बायदिसिना मुवा बेसाद बारिनि जानानैनो जों मा खालामो गावनि उदैखौ सुफुंना लायो आरो जायनि जाउनाव जों जोङो औ। जायनि जाउनाव जोङो मा जायो बिथा दाउफोरनो आदारखौ एसे खम बिबांनि होयोब्लाबो जों मा खालामनो हायो खम खरसायावनो जोङो गोबां प्रफिट एबा मुलाम्फा मोननो हायो होननानै आं सानो आरो। दा नोंथां औ दा नों थाङा माबायदि सानो होनना सानो एसे फोरमायदो।
नोंथां ओ गिबियावनो ओ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओ बैफोरबायदि दाउ अमा ओ लानानै न'खर खुंबोनाय बा न'खर सालायनाय बा आलासि दुमसि फैयोब्ला बा बैफोर बेदर फि खौ ओ बुथारनानै होनायफोरखौ जों नुबोदों। ओ नाथाय आथिखालाव गोदो फिबोनाय जिब जुनार ओ आरो आथिखालाव फिनाय ओ जिब जुनार ओ बेखौ माबोरै फियो ओं बेयो थारैनो एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों। ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोंनि ओनसो सोल बा गामिफ्राव माखासे बेखार लाइमोन बा माखासे न'खरनि सुबुंफ्रा आ बिथांमोनहा बे ओहो ओ दाउ ओ बे दाउनि फार्म खालामनायखौ नुनो मोनदों। थाय बेयावहाय जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय गुबुन गुबुन जातनि ओ बाहेरानिफ्राय मोननाय दाउफोर न'नि लकेल दाउनि अनगायै बो बाहेरानिफ्राय मोननाय बा गुबुन हादरसा बा गुबुन हादरसानिफ्राय लाबोनाय ओ दाउफोरखौ जों फारामाव सोनायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोर जाबाय जोंनिया बयलार बा खयलार ओ आरो बेजों लोगोसे जोंनिया सनालि दाउ होननानैबो बुंनाय जायो बैफोरबायदि दाउफोरखौ जों फार्माव सोनायखौ नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला जों फार्माव सोनाय दाउखौ जों गोरलै समावहायनो दाउदैनिफ्राय जोनोम जानानै ओ सानथाम बा सानब्रै बेबायदि जानाय दाउसाखौनो लानानै फैनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ बे फार्म खालामनाय जायगायाव उम जों लाइट बा जायखौ जों कारेन्ट बे कारेन्टजों ओ साननि बा मोनानि ओ दोनबाय थानायखौ नुनो मोनो जेब्लासिम ओ बियो एसे देरहागौमानि जेब्लासिम जिबा सान बा नैजि सान जायागौ मानि बे दाउखौ जों लाइनाव दोननानै लाइनाव दोनबाय थानायखौ नुनो मोना आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव ओ बे फार्माव सोनाय दाउ बे फार्माव सोनाय दाउखौ जों न'नि माइरंनि अनगायैबो गुबुन बाजारनि जों दाना बा गुबुन ओ बेदर बारायग्रा बा मोदोम ओ बारायग्रा आदार आथिखालाव गुबुन ओ रासायनारि हासार ओ बेफोरजों बानायनाय आदारफोरखौ जगायनाय बा होफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबादिनो ओ बेबायदिनो ओ बे ओ बयलार दाउफोरनो गोबां खेब ओ जों आदार होनाय जायो आरो दैफोर खौ होनाय जायो आरो ओ बेबायदिनो जों ओ बे बयलार दाउफोरखौ ओ बेराम बा थैनायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय टाय गोबां जों भेक्सिन बा इन्जेकसन आरो बेजों लोगोसे गोबां मुलिफोर ओ मेगनाव दौनाय मेगनाव होनाय मुलि बा खुगाजों दौनाय मुलि बैफोरखौ होनाय नुनो मोनो ओ बेबायदिनो ओ गोबां ओ जोथोन बा नाजानायनि गेजेरजों ऐबे जों फार्माव फिनाय दाउफोरखौ जों ओ फिनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जेब्ला ब्रैजिबा बा बाजि दिन जायो अब्ला जों ओ मासे बयलार बा सनालि दाउ बा कयलार दाउफोरखौ जों थामजि ओ सरि थाम केजि बा नै किजि बा बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ बेखौ जों ओ जोंनि लकेल ओनसोलाव फाननाय जों लोगोसे ओ गुबुन गुबुन ओ फालांगिरि फालांगिरि खालामग्रा सुबुंफ्रा न'आवनो लांफैनायखौ ओ जों नुनो मोनो बायनानै लांफ फैनायखौ आरो बेजों लोगोसे ओ जों उम गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनबावो बे दाउ फानहरनायनि अनगायैबो ओ बेनो बयलारनो ओ अ सरि बे दाउआ जानानै खिनाय ओ दाउखि बे दाउखिखौबो जों आथिखालाव गोबां आबादारि जायफ्रा ओ थालिर बागान बा लेबु बागान बा खमला बागान बा गय बागान खालामनाय ओ आबादारि ओ बिथांमोनहा बैफोर दाउनि खिफोरखौ ओ बायनानै लायनानै ओ बेफोर लाइफांफोराव होनायखौ नुनो मोनो मानो ओ ना ओ बेनिखायनो जों सानोखि जोंनि ओनसोल बा जोंनि हालामाव ओ बयलार फार्म खालामनायनि गेजेरजों ओ गोबां आबादारि बा ओ बयलार फार्म खुलि खुलिग्राफ्रा उम बा बा बयलार फार्म खालामग्राफ्रा गोब बां रां आरजिनो हादों होननानै आं सानो
औ थारैनो
बिनि अनगायैबो बिथांमोनहा ओ माखासे दाउफोरखौ फानहरनायनि अनगायैबो माखासे दाउफोरखौ ओ जेरै जों कयलार बा ओ ओ सनालि दाउ होननानै बुङो बे दाउखौ जों बिदै दैनाय बेदर नङाब्लाबो ओ जों बेखौ बिदै दैहोनाय ओ बिदै दैहोनाय खामानि बिदै दैहोयो आरो बे बिदैखौ जोङो ओ बाजाराव फाननायखौ नुनो मोनो। ओ आरो बिदै फाननायनि गेजेरजोंबो आथिखालाव गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो ओआथिखालाव दावउदैनि बेस सेनाबो गोबां बांबाय
औ औ
खिनिखौ नुनो मोनो नोंथां
औ थारैनो नोंथाङा आंनो मा होनो ब्रयलार दाव फारामनि सोमोन्दै गोब जोबोर बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै जोबोर गियान सोनानै होबाय आंनि गोसोआव थारैनो बाख्नायथाव आं बेफोरखौ मोनथियामोन माने जोंनि जायगायावहाय ब्रयलार फाराम गैयामोन दिनै नोंथाङा बुंथिना होनायनि थाखाय रोजा रोजा जाबायखर‌। औ जों औ जोंहा औ जोंहा ब्रयलार फार्मजों लोगोसे से मा जायो आथिखालाव जोंङो अमा अमाखौबो फिसिनाय नुयो मोनसे आरो अमानि जाहैबो जोंङो माने गोबां रां खामायसै माखासे सुबुंफोरा मा खालामो अमा फारामबो खालामनाय नुनो मोनो आरो जेराव जोंङो औ जायनि जायनि गेजेरजों जोंङो मा खालामनो हायो गोबां जेनेबा अमाफोरखौ माने लकेल अमानि बागै गोबां बाहेरावनि अमा फारामनि अमा होननानै बुङो जायखौ बेखौ लाबोनानै फिसिनायखौ नुनो मोनो औ जायनो जायनि गेजेरजों जोंङो मा खालामो बे अमानो जोंङो ओरैनो लकेल गुन्दै आरो अफ्रि होनानै फिसिनायनि सोलायै बे अमाफोरनो मा जाहोनाय जायो दाना गावनि आदार एक्सट्रा बे दानाखौ जाहोनानै मा खालामो बिसोरखौ दोननाय जायो आरो जायनि जाहोनाव बे अमाया थाबनो देर खाङो आरो जों बेखौ मा खालामनो हायो थाबनो देरो जिहेथु खम समनि गेजेरावनो जोङो रां खामायनो हानायखौ नुनो मोनो आरो।
थारैनो नोंथां।
लोगोसेनो आथिखालाव अमा फार्म बिदिनो माखासेफोरा आरो मा खालामसै आथिखालाव बोरमानिबो फार्म बानायनायखौ नुनो मोनसै। जोंना बोरमानि फाराम होननानै बुङोब्लाथ' खम बेसेनावनो जाथारो आरो खस्थ'आबो खम जायो। मानो होनोब्ला जोंहा न'खरफोराव बिफां लाइफां थायो गाम्बारि खान्थाल बिफां बेफोरनि बिलाइफोरखौ खानानै होनानैबो जों मा खालामो बोरमाखौ जाहोनानै जोङो फेदेरनो हायो आरो।
थारैनो नोंथां नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जों बे समाव आ बे आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ ओ दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे अब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
अ' नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।